हेलौ अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों ।
अ नोंथां ओ बिदिब्ला जों दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो? ओ दा जोङो बिदिनो कार्थि गासा एबा जोंनि बैसागुनि बारैयै रा रायलायनांगौ ओ अ नोंथां ओ गुबुन आयदा लानोसै नामा बे एसे गोब्राब जागोन औ दे जागोन दे मा आयदानि सायाव रायज्लायनो ओ जों बिदिब्ला दिनै जानाय लोंनायनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादो ना? हेलौ